औ खोनादों
औ खोनादोंना नोंथाङा
ओ खोनादों नोंथां
औ बिब्दिब्ला दायो जोङो सावराय ओ माबा मानो दावबायनायनि सायाव सावरायनो नङा दसे
औ दे जागोन नोंथां
हागोनना नोंथां
औ
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोङो दावबायनानै जोंङ मा मा मुलाम्फा मोनो नोंथाङा एसे खोन्थानो हागोन नामा माने आङो बेफोरनि साननिफ्राय माने नोंनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों आरो माने नोंथां
औ ओम
बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ आरो जेनेबा आं एक्सपिरियेन्स मोननाय बायदिब्ला आरोना
औ नोंथां
ा आं एक्सपिरियेन्स मोननायखौ बुंनानै होनोसै आङो जा एसे एनै माने आंथ दावबायनायबो जाया नालाय बिनिखायनो दावबायनाय होननानै बुङोबाथ' माने ओ बिदिनो गोजान गोजान लामा दावबायलाङोबा माने ओ बेफोरबायदि
औ नोंथां
गाज्रि मानसिजोंबो माने मोगा मोगि जानांगौ जायो माब्लाबा आरो मोजां मानसिफोर लोगो मोनफ्लांबायोबा माने मददबो मोननाय जायो आरो बिदिनो ओ माब्लाबा बेफोरबायदिनो ओ जों बा खोनाफेरैफोरखौहाय माने बायजोआव बेरायहैयोबाथाय माने गोबां मानसिथ' लोगो मोननाय जायोना गुबुन गुबुन माने आलदा
औ नोंथां
मानसिफोरखौ लोगो मोननाय जायोना बेफोरनिफ्राय माने जों मिथिफेरै बा खोनाफेरै बेफोरबायदि बाथ्राफोर बा गियानफोरखौ सोलोंनो हायो आरो आरो
औ नोंथां
जायगाफोरखौ नुनायनि गेजेरजोंबो माने माखासे गियानफोरबो सोलोंनो हायो बिदिनो
औ
गोबां एफोरबायदिनो हायो आरो
नोंथाङा बहाबाफोर माने दावबायफेरबायमोन नामा
ओरैनोथ' आङो डिब्रुगड़सिमल'सो दावबायनाय जादों
ओरैनो थ'
नोंथां डिब्रुगड़ सिम थांनायाव नोंथाङा माबाफोर जेंना जादों नामा लामाफोराव बा गारि मथर गाखोनायफोराव
जेनेबा आं
माबाफोर
आं बिदिथ' जेंना मोनफेरनाय जायाखै आङो माने टु इयार्स दावबायनाय जाबाय हारसिंनो माने हर माब्लाबा हराव थांनाय जायो माब्लाबा सानाव बेफोरबायदिनो दावबायनाय जायो होमबाबो माने गाज्रि मानसिथ' लोगो मोनफेराखै मोननाया
ओ नोंथां
जि लोगो मोनदों माने मोजां मानसिखौनो लोगो मोनदों होनजायो आरोना
औ दा जोंना दावबायनाय होनोब्लाथ' बेनो नङा होनबा नोंथां मान जोङो जि जायगायाव थांगोन जों मिथियैखौसो मिथिनो लुगैबायनायनै थाङो नङा होनबा नोंथां ना
औ औ
दा जोङो जेरै आंनि एक्सपिरियेन्सखौ आं खिन्थासिगोन आरो नोंथांनो एसे माने जोंबो माने बेनिफ्राय ओरै शिबसागड़सिम जोंबो दावबायनो थांदोंमोन दा बेयाव जोङो गोबांथार माने गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायदों आरो जोङो सिब ए सिशबदल मन्दिर बेफोर जयसागर फुख्रि एफोराव माने जोङो गिदिंदोंमोन आरो रंघर खारेंघर बेफोराव माने गिदिंदोंमोन आरो बेयाव माने जोङो बेफोरखौ मिन्थिबोदों माने जाय गोदोनि समाव राजाफोरा बैफोर मन्दिर बा फुख्रि बेफोरखौ माने जावदोंमोन होननानै जों खोनादों आरो नोंथां माने बेयाव जोङो जि दावबायनो थांदोंमोन बेयाव माने जोंनो बेयाव थाग्रा गार्डस बा बिनि बा बेफोरखौ जोथोन लाग्रा
औ
बेफोर माने जोंनो बेफोर बाथ्रानि सायाव माने फोरमायनानै होदोंमोन आरो नोंथां बेखिनिखौ बुंबाय दा ओ बेयाव थानाय माखासे ओ जि मन्दिराव थानाय बेफोरनि माने बेफोरनि बागै बे मन्दिरफोरखौ माने माबायदि बानायदोंमोन बेफोरनि सायाव माने जोंनो मोजाङैनो बुंनानै होदोंमोन आरो दा जों दावबायनाय होनोबाथ माने बेफोरखौनो मिथिनो थाखाय जोङो थाङो नङा होनबा ना
औ
औ बेबायदिनो आरो नोंथां दा नोंथाङा आरो माबाफोर मुलाम्फाफोरनि सायाव बुंनो हागोन नामा दावबायनानै मुलाम्फा मोननो
जेनेबा मुलाम्फा मुलाम्फायाथ' मुलाम्फा
जेनेब्ला बेयाव थांनानै जोङो गियान मोननाय आरो नोंथां
औ माने बेफोरबायदिनो जेनेबा ओ इउनिभारसिटिफोराव थाङोबा जेनेबा इदिनो ओ दावबायनो बा जायगा नायनो बेरायनोथ' थांनाय जायोना जेनेबा इउनिभारसिफोर बायदियाव थाङोबा माने ओ गुबुन गुबुन जेनेबा आं डिब्रुगर इउनिभारसिटियाव थांनायनि माबा खौनो खोन्थानोसै आरो
औ नोंथां
बेवहायथ' माने गुबुन गुबुन जायगानि बा ओ बिदिनो गुबुन गुबुन हादोरफोरनिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ लोगो मोनोना
ओ बिसोरनिफ्राय माखासे गियानफोरखौ मोननो हायो आरो मानो होनबा जोंनि बे जेनेबा आसामनि आसामनि सोलोंथाइ बा बेलेग सोलोंथाइ माने औ गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बेफोरनि सोलोंथाइफ्रा एसे आलादा जायोना माने बिसोरखौ लोगो मोनोबा माने एसे आलादा जायो आरो बेहाय माने बिसिोरनि आरो आलदा आ सोलोंनो मोननो हागौ
औ बिसोरनि ओमफ्राय माने बिसोरो माबायदि थायो बिसोरनिया माबायदि बेफोरनि सायावबो जों मिथिनो हायो नङा होनबा
औ औ बिसोरनि रायजलायनाय बा फरायनाय बेलायावबो बुंनो हायो बिसोर माबायदि टाइम टेबोल खालामनानै फरायो माबायदि जायो माबायदि बेरायो ओ माबायदि थायो बेफोरनि सोमोन्दै माने मिथिनाय जायो आरो माने एसे जोंनि थानाय जानाय बा जोंनि फरायनायफोर फरायनाय बे फोरथ' एसे आलादा आलादा जायोना माने बिसिनि बिनिखायनो माने बिसिनिाथ' एसे बुंनो थाङोबा जोंनिफ्राय डेभलपसिन होनजायोना
बिसिनि फरायनाय बा माबा मोनसेयानो होन इसिनि
गासैबो औ थानाय जानाय स्टेेनडार्द फोर आरो नोंथांनाव
औ बि माने बेफोरखौहाय सोलोंनो हायो आरो
जोङो बिसोरनिफ्राय सोलोंनो हायो आरो ना।
ए दा नोंथा ङानो बुंनो हागोन। माबाबो हमनो हायोबा
औ माने आंबो बेखौनो बुंगोन दायो माने जोङो ओ गुबुन हादरनि बा गुबुन जायगानि जुदि मानसिफोर लोगो मोनो बा जों बे जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला बिसोरनि माने बिसोरो माबायदि थादों माबायदि जादों बेफोरनि सायाव जोङो माने बाथ्राफोरखौ मिथिबोयो आरो आरो जि जायगायाव माने मोजां माने जायगा इफोराव थाङोबा जोङो बेफोर बिसोरनिफ्राय जोङो सोलोंनानै माखासे गियानफोरखौबो मोनो। आरो जों बेबायदि बिसोरो माबायदि थायो बा बिसोरनि फरायनायफोरा माबायदि बेफोरनि सायाव जोङो सोंनानै बा सोलोंनानै लानानै फैनो हायो। आरो नों
औ
खिथानो
आरो इफोरबायदिबो मोननो हायो। बिसोर बिसोर माने माबा मोनसे प्रग्राम जायोबाथ' इसोर माने एटेम जाटारो ना प्रग्रामफोराव एटे जायोबा माने जोंथ' नायनोल'सो थाङो नाथायबा बिसोर नायनो मिं माने पारफर्म खालामनो थाखायसो थाङोना बेफोर माने माबा मोनसे गियानखौ मोननो हायो आरो। मोजां इफोरबायदिनो गोजान गोजान मानसि गोदान मानसि लोगो मोनोबा माने
औ औ बिदिब्ला नोंथां
औ
औ बेखिनि समखौ आंनो होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम माने गोजोननाय थाबाय।
औ
बिदिब्ला लाखिथ'नोसै नामा नोंथां?
अ जागोन दे।
दे होमबा नोंथां।
औ